हेल' खुलुमबाय नोंथां गोजोनमोनाम बिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो फिनगाासोफिननाय जाबाय नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
औ आंथ' दा ओरैनोसो दङ नोंथां
ओम ओम आङो नोंथांजों जोंनि जिउनि जिउआव दैनि गोनांथिनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ सावरायनो हागोन नोंथां बिदिब्लालाय सावरायलांदो
औ दैया जोंनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे मिथिंगायारि फुंखा होननानै जों मिथिनो मोनो दै गैया मान जोंथ थांनानै थानो हाया आर ना माने दैया जोंखौ गोबां माबायाव मदद होयो जेरै जोंनि देहा सुनायजों दुगैनाय जानाय लोंनाय जोंनि थाखायल' नङामोन जिब जुनारनि थाखायबो बिफां लाइफांनि थाखाय आरो गासिबो खामानियावनो जोंना दैया बिराद गोनांथार आरोना जों आबाद मावनोबाबो जोंनि दैनि गोनांथिखौ दैखौ नांगौ जायो माबाफोर गायनो एबा जोङो जानो लोंनो जोंनि देहानि थाखायबो दैया गोबां गोनां गोनांथार थिग बिदिनो बिफां लाइफां एबा जिब जुनारनि थाखायबो बिदिनो गोनां आरो ना जेरै जोंनि मानसिफोरनि थाखाय गोनां दैया बिदिनो जोंना जोंनि जोंनि सोलेराव सिक्सटि टु सेभेेनटि पारसेन्टनो दैजों दाजा जानाय होननानै बुंनो हायो जानाय लोंनाय संनाय खावनाय दुगैनाय साखोन सिखोन सिखोन लाखिनाय बायदिनि थाखाय जों सानफ्रामबो दैखौ नांगौ जायो आरो ना जोङो दैखौ दैलि बाहायनाय जायो थोजासे गोग्गो दैे मोनलोङाबा जोंना देहाया गाज्रि जायो इदि होनो आरोना देहाखौ मोजां लाखि खिनो थाखाय जोङो थोजासे दै लोंनांगौ जायो जेरै जोङो खिनिफ्राव अन्थाइ जानाय उदैफ्राव अन्थाइ जानायफोरखौ जोंना दै बुरजा लोङोबा अन्थाइफोरखौबो जाया बिदि होनो आरोना आरोबाव जोङो गावखौनो गाव माबा खालामनो थाखाय हाइद्रेट दोननो थाखाय जोङो दैखौ लोंनांगौ जायो आरो देहाखौ मोजां दोननो थाखाय बिदि सानायफोर एबा जोंनि स्किनफोरखौ मोजां खालामनो थाखायबो दैया गोबां मदद होयो दैजों जोंना उदैफ्राबो साफा जायो
औ
बिदि आरो न आबादारिफोरनि थाखाय थाखायबो दैया जोबोद गोनांथार जेरै माइ गेहु मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ गायनो थाखाय आबादारिफोरा दै दैनि दैजोंसो गाससिबो जाजोबो आरो ना जेनेबा गायनानै दोननायजोंल' जाया जोंनो जोङो माबाफोर बििफांफोर एबा मैगं थाइगं गायबाबो बिबारफोर गायबाबो जोङो दैखौ लुबाय थानानै होबासो बे बिफाङा मोजां एबा मैगंफ्रा बिबार फ्रा समायना मोजां जायो जेखौ जों जायो दा बिदि दैनि दैनि गोनांथिथार आरोना बिफां-लाइफां मैगं थाइगं बिबारनि थाखायबो जेरै दा बुंनो थाङोबा दा जोंना माइ गायनाय बोथोरावबो दै दै गैयाबानो जों माइखौबो गायनो हाया।
औ औ
मानो होना बुङोब्ला जोंना अखा अखा नांथारगौ जायो दै माइ गायनो थाखाय जोंना दुब्लिया गोरान जायोबथाय जों हालेवनोबो हानाय नङा ओंखायनो अखा हा अखा हानायजों जोंना दुब्लिफ्रा लोमनानै मोजां हाया गुरै जाबासो जों बबा हालेवनो हायोना बेनिखायनो जोंङो अखा नांगौ आरो ना अखा दैखौ नांगौ। बिफां-लाइफांफोराबो गावसिरनि आदारखौ जेखौ जों बुङो फट'सेन्टिसिसनि गेजेरजों गावनि आदार थैयारि खालामनो हायो आरोना
औ
बिनि थाखाय जोंनो दैखौ नांगौ जायो माबा दैनि गोनांथि जायो आरो ना बिफांनो दै गैयाबानो बिफां लाइफांफ्राबो थैलांगोन जेरै जोङो बिफांखौ मोनसे बिफांखौ माबानो थाखाय गिदिर खालामनो थाखाय जोङो सिगाङाव दै लुनानै होबाय थानांगौ जायो इदिनो बिफां जों दै लोंनानै होआबाथाय बे बिफांङानो थांनाय नङा बि आरोना आदार गैनि थाखाय दारिमिनावबो दैनि गोनांथिया गोबां नुनो मोनो। दैनि बाहायथिखौ गोबां नुनो मोनो जेरै ओ खाथियाव जेनेबा जों माबाफोर सुनाय मानाय इन्डासट्रिसफ्रावबो जोंना मेरलाबां खामानि थायो बेफोराव जोंना दैखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना जिब-जुनार' दावमा-दावसाफोरनि थाखायबो दैया जोबोर गोनांथार जेरै जोङो माबाफोर जानानै हजम जानो थाखाय दैखौ लोङो थिग बिदिनो जिब-जुनार फोराबो माबाफोर जानानै गावसिनि माबाखौ गांनायफोरखौ माबा फोजोबनो थाखाय जोंनो दावमा दाउसाफ्राबो जिब-जुनारफ्राबो दैखौ लोङो आरो ना बिसिनाबो जों मानसिफोरबायदिनो बिसोरबो बुहुमाव सेभेेनटि वान पारसेन् सखोनदोसे बाहागोआनो दैजों साग्लोबनायबाबो गासिबो गासिबो दैयानो जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो ना गोबां गाज्रि दैबो दङ। ओ जोङो लोंनो एबा जोंनि बाहाय सानफ्रामबो बाहायनायाव जोङो बेफोर दैखौ बाहायनो हाया जेरै अखा हादैफोर खौ जोङो दुगैनाय एबा लोंनायफ्रावबो बाहायजाया एबा जों फुख्रिनि दै बेफोरखौथ' जोङो लोंनो हायाना बेफोरो जोंनि थाखाय गाज्रि बेफोराव बिराद गोबां बेक्टेरिया गाज्रि माबा माबि थायो इसआव जोंनो सेभेेनटि सेभेेनटि वान पारसेन्टवनो जोङो बिराद खम दं आरोना जोंना दैया उनस' बेहायनो आङो बुंनो सानोखि हाजासे दैखौ बास सायनांगौ जोङो दुगैनाय मोखां सुनायफ्राव जोङो टेपफोरखौ बन्द' खालामनानै दोननांगौ एबा मेसिनफोरखौ जोङो मेसिनफोरजों दुगैयोबा जोङो मोदोम फुरनायफ्राव एसे मेसिनफोरखौ बन्द' खालामनानै दोनथ' जायो। जेब्ला जोङो मोदोमफोरखौ फुखाङो अब्ला जों दै बे मेसिन दैखौ बाहायफिननो हाबाय आरो न नङाबा टेपफोरखौ अन खालामनानै दोननो हाबाय टेबफोरा नाबाफ आरो जेनेबा लिकेजफोर थायोना हसे गब्लंफोर थायो। अहायबाफोर बेफोरजों दै गगारबाय थायो एसे एसे एसे गनायजोंनो बुरजा जालाङोन ना दैयाबो गोबांनो लस जायो बेफोरनो जोङो बेफोरखौ एसे मोजाङै स्थिरफोरजों नङाबा बेलेक टेब ब्लेक टिप बेफोर थायोना बे फोरजों जोङो होथेना होयोबा नङाबा गोदानफोर लगायोबा मोजां जागोन ना अब्ला जोंना दै फ्रा लस जानाय नङा। आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जोङो दा दानो दैखौ बासायखायाबा इयुनाव जोङो जोंनो खस्थ' मोनगोन मानोना ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय जोङो गर'माबो बारा जाबाय दैफ्राबो रानलांनो हमबाय। जोंना गो दा गंगा दैमायाबो जोंना गुबुंले जाहैबाय। जों मा - माखासे फुजा माबा - माबि होनायनि थाखाय आरो दारिमिन दङ खाथियावनो बिनि माबा मैला दाखोर फला गासिबो गंगा नदियावनो थांजोबोनो बिनि थाखाय दैमाफ्राबो गुबुंले जानो हमबाय बेखायनो जों हाजासे एसे दैखौ बासायनांगौ आं बेखौनो बुंनो सानो आरो ना।
औ।
नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा फोरमायनो हागोन आंनि सिगाङाव।
औ नोंथाङा दैनि सोमोन्दै गोनांथिफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ आङो जानबुंनि सोमोन्दै एसे बुंनो सान्दों नोंथां।
औ - औ।
ओ जानबुङा जायखौ इंराजियावहाय मबाइल फन होननानै बुंनाय जायो। बा नोंथाङाबोथ' मिथिखागोन जोंना आथि फानावहाय बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला साफ्रोमबो जोङो सा मबाइल फनखौ बा जानबुंखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनथारो आरो।
ओम।
बेखौ गोबाङानो दानाहाय जानबुंखौ बाहायखायो नाथाय जोङो ओ गोदोनि समावहाय बे जानबुंखौ बाहायि समावहाय माबायदि थासारिमोन? आरो आथिखालाव माबायदि बाहायखांनायनि उनाव माबायदि सोलायनाय फैबाय बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनस सानदों नोंथां दा जोङो औ। दा जोङो गोदोनि समखौ जोङो उनफिन साननानै नहरफिनोबा जों नुनो मोनोमोन। बि जोंनाहाय गोबां रोंगौथि बिथिङाव जौगानाय नङामोन। ज' गोबां रोंगौथि बिथिङाव जौ बानाय नङैलाय जोंना साख्रि - बाख्रि मावनायनि बिबाङानो जोबोर खमखामोन दा बेफोरबायदि समाव जेब्ला जोङो जाना बुं गैयामोन। जोंना गोजान गोजाननि सुबुंफोरखौ खबर लाहरनो बा खौरां दैथायहरनो थाख ओमफाय जोंना गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। मान बेफोरखौ जोङो खौरां दैथायहरनो बा खैफोद आफोदनि जाथायफोरखौ जोङो सखम समनि गेजेरावनो फोरमायहरनो जोंहा जेबो राहा गैया जायोमोन। नाथाय जेब्ला जोंहा ओ एसे बिबांनि रोंगौथिया जौगाबोनो हमबाय अब्ला दायो खाम लिरनायनि जोंना मोनसे राहायानो जानानै फैबाय। लाइजामनि गेजेरजों जोंना खबरफोरखौ बायदि खैफोद आफोदफोरखौ जोंना दैथारलायोमोन खबर लाहरलायोमोन। नाथाय बे लाइजामखौ जोंना दैथायनायावबो जोंना गोबां जेंनाया नुजाथियोमोन। खायसे लाइजामा जोंना ओ सुबुंनिसिम मोनहैयोमोन खायसे जाय लाइजामा थावनिसिम मोन हैयाबोमोन बेफोरबायदि गोबां जेंनाखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो मोनहैयोब्लाबो जान्थाइखौ नायनानैहाय ओ गोजानथाया गोबां जुदि गोबांद्रायबाथाय बियो जोंना गोबां लाइजाम मोनैनायावहाय गाव सम लानायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो औ से माहानैै माहा बा बेनिख्रुइबो बांसिन जाथायनि जाउोनावहाय बांसिन सान लानानैसो सहैनाय बबेबा मोननैखौ जोङो मोनथिनो मोनोमोन आरो दा आथिखालावहाय जों नुनो मोनो जानबुं थानायनि लोगो लोगोनो जोङो खबर हरनांगौ खोथाफोर बा मायबाफोर खैफोद आफोदनि जोङो खबर लानांगौ बा खौरां दैथायहरनांगौफोरखौ जोङो लोगो लोगोनो जोङो अनजिमा लोगोन ज जनि गेजेरजों गुब थाया मानो गुबुन जायगायावनो थाया मानो जोङो खाथिनिबो गोजाननिबो साफ्रोमबो सुबुंखौ जोङो थोंजोङैनो जोङो ओ रायज्लायहरनो हायो फोरमाय हरज्लायनो हायो आरो जान नि गेजेरजोंहाय दा बे जानबुङाहाय जोंनि जिउ खांनाय राहायाव ओरैबायदि सोमोनांथावै माने गोरलै खालामनानै होदों आरो बियो लोगोसे बेनो जोङो गोदो जोंनियाव खाथि खालायाव खैफोद आफोद जानायफोरनि सोमोन्दैबो जोङो थाब मिथिनो हायामोन गोबां समनि गेजेरजोंसो गोजार जानाय जाथायाइफोरनिखौ जोङो खोमायाव खोनानो मोनोमोन। आरो खायफा खायफाया बेफोर जाथाया जानानै जोबफिनलायलाङो थेवबो जों बेफोरखौ खोनानो मोनामोन। नाथाय दा जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो बायदि रादाबफोरखौबो जोङो मु फोराव जानबुंफोराव मोननो हायो मिथिनो हायो बबे जायगायाव माबायदि मा जाथायफोर जादों बे बेफोरखौ जों गासैबो रादाबनि गेजेरजोंनो बुहुमनाङै गासैबो सुबुं फोरनो जानबुंनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो आरो लोगोसेनो गोदोनि समाव जों नायनो थाङोमोनब्ला सावथुनफोर नायनो लुबैयोब्ला जोंनाहाय फोथारफोर बायदियाव गाससिबो ज' जानानै पदाफोराव नायनांगौ जायोमोन। मेथाइ खोनासंनोबाबो जोंना रेडिअफोर बायदि सन्थ्र'खौ जोंना बाहायनांगौ जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंहा जानबुङावहाय जानबुङावनो बिनि मुंखौ मा मेथाइखौ खोनासंगोन बा मा सावथुनखौ नायगोन बेखौ थुना होनाय लोगोसेनो जोंनाहाय जि नायनो गोस जि खोनासंनो गोसो बेफोरखौ जों खोनासंनो हायो आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि लुबैनाय जोंनि साननाय हनायखौ जोंनियाहाय खम समनि गेजेरावनो जोंनि सिगाङाव जगायनानै होयो आरो जानबुङाहाय लोगोसेनो गोबां फरायसा आरो फरायसानि अनगायैबो गोबां जायफोर गासैहाबोथ' मिथिनो गोनां ओ खोथाफोर थायो बा गोनांथियाथ' जोंना जोब जोबखाया। दा बेफोरबायदि समावहाय जोङो मायबाफोर सोंलुफोर सोंनांगौब्ला जोङो जानबुंनि गेजेर जोंनो बेफोर सोंलुखौ जों थुनानै जोङो ओ जों जोङो बिनि फिनाय खौ रोखा रोखायै मोननो हायो आरो नोंखौ बेनि अनगायैबो जोंनाहाय गोबां मोसागिरि रोजाबगिरि बैफोर गासैबो सोलोंनो गोसो थानाय फोर गुबुन जायगायाव थांनाङा लासे बा गुबुन सुबुंफोर थाङालासे जों इउटुबफोर बायदि एपनिफ्रायनो जोङो जि सोलोंनो गोसो बेखौ जोङो गाव गावनो सोलोंनानै लानो हायो आरो। नाथाय बेफोरो दा जोंनियावहाय जोंनि समाजाव बा जोंनि सुबुंफोरनियाव जोबोद जोंखौ हेफाजाब होदोंब्लाबो बे गाज्रि गोहोमबो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला सुबुंफोरा गथ'फोराबो गोबां ओ जानबुं नवावनो खेला गेलेनानैहाय गावनि फरायनांगौ समफोरखौ मावनांगौ हाबाफोरखौ बारग' होजोबनानै गोबां समखौ ओरैनो हगार गारनायखौबो जोङो नुनो मोनदों लोगोसेनो जानबुंनि गेजेरजोंनो खायफा खायफा एभनि गेजेरजों जों गोबां रां खामायनो हायो बेफोरखौ मिथिनानै गोबां सुबुंफोरा